हेलौ
औ नोंथां।
अ' खोनादोंना नोंथां?
खोनादों।
उम होम
होमबा जोङो दिनै मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै जेरै बर'फोरा थ' बायदि रो खोमनि ओ ओंख्रिफोर संनानै जायो जेरै हा ग्रा बंग्रानिफ्राय मोन नाय मेगं थाइगं बा ओ बायदिसिना बिदिनो ओ मैगं बा ओंख्रि संनानै जानाय स याव जों एसे सावरायलायनोसै आरोना। औ दे होनबा नोंथाङानो एसे बुंना ओ फोरमायग्रोदो ओ बर' खरनि
अ बर'फोरनि जानाय होनबाथ' आं साबसिन मोनग्रायाथ' नारजिआनो जाहैबाय ।
नोंगौ
अ नारजिखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो अनला अनलाजों दाउजों ओमफ्राय नाफाम दङ' । नोंथाङा मिथिगौ माबा ओ नार्जिखौ बोरै बानायो?
औ जोङो नारजिया ओ थों जोङै नार-नारजि जि माने बियो बिफां फ्राय जाखाया जेनेबा जोङो बेखौ ओ आल दा बिफांनिफ्रायसो जोङो बेखौ फोराननानै नारजि बानायो थिग ओ बेख ो बानायनो था खाय जोङो गि बियावनो ओ फाथो फो- जायखौ जों फाथो होनो बेखौ फोग्रोनांगोन। फोनायनि उनाव जोङो बै ओ देरोब्ला बिफाङा अब्लानिया जों बिनि बिलाइखौ बा बिजौखौ, बिजौ गोरलैखौ बिलाइखौ खानानै जोङो फोरानो। बे फोराननायनि उनावसो जोङो ओ मोजाङै रानोब्ला बे नारजि बिदि जायो आरो बेखौ जों ओ नारजि होनो ।
औ नंगौ आरो जों बिदि बैखौबो जायो ना मा होनो नारजिखौहाय जेब्ला बैखौथ' फोराननानै नार्जि बानायबायना। ओमफ्रायहायो नार जि बानायनायनि सिगां जे फिसा ओ जेन'बा बैखौ फोग्रोनांगौ जायो फाथोखौ।
नंगौ। औ फाथोखौ जायो जायो बेखौबो जायो औ फाथोखौ। जेनेबा गोरलै गोरलै एसे माने जानो बिलाइ बिजौ जाबाथाय बे खौ जोङो जायो आरो। गोथाङै माने जेनेबा फोरानालासि बिदिनो जों बे गोथाङावनो जों बेखौ भाज ओ भाजि एवनानै जायो बा बेदरफोरजों अमा, अमा बेदरफोरजों ओमफ्राय जों लोगोसे ओ ओंख्रिबो संनानै जायो बेख औ। उम बेबायदि आरो औ।
उम।
बेनि उनाव ओ औवा मेवाइ खौ माबायदिहाय जायो
औ औ औवा मेवाइखौथ' जोङो माबा जों जायोना ओ अनलाजों जायो। अनला दाउ, औवा मेवाइ औ दाथ' बोथोरानो अनला मेवा जानायनि माबा बोथोर माने मेवा मोननायनि बोथोर ना दायो।
औ औ नोंगौ।
मेवाखौथ' जोङो ओरैनो औवानिफ्राय जे औवा बागाननिफ्रायहायो माने हा सिङाव थानायनिफ्राय माने बे एसे ओंखारहांनायखौ जोङो बेखौ जावनानै लाबोयो आरोना। ओमफ्रायहायो बे खौ जावनानै लाबोनानै जोङो बेखौहाय जिरो फोसाबो फोसाबनायनि उनावहाय बेखौहाय जोंनाथिं ओ एसे मा होनो दैयावहाय सोमनानै दोनो आरोना बेखौ हानानै। फिसा फिसा हानानै। ओमफ्राय दैयाव दसे सोमनानै दोनबाय ओमफ्रायहायो नों माज जों जानो बेदरजों जानोबा बेदर सामब्राम बानलु एवनानैहाय बेदरखौ जेरै ओंख्रि सङो बिदि संबाय ओमफ्राय बेखौहाय होसनबाय आरो ना। माने ओ संबाय नालाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय बेदरखौ एसे एवनानै ओ माबाखौ होसनबाय आरो ना मेवाखौ। उम बिनि उनाव बाहाय दै होबाय ओमफ्रायहायो मोन होयोबा जोङो अनलाखौहाय ओ होसननायसै आरोना गोदौनाय समावहाय। अनलाखौ। बिदि जायो आरो, आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ जुदि नोङो होनो गोसोबा खारै होनानै जायो आरोना खारै एसे होनानै बाहाय। अनला आरो मेवा बेव। नोंसानाथिं माबायदि जायो बिद दिनो जायोना?
औ जोंनाव ओम नंगौ आलादाबो जायो जोङो माने ओ गुबै जों अनलाजोंनो साबसि सिन मोनो। ओ अनलाजोंनो अनलाजों । जोंबो जायो । बिनि अनगायै ओ बै सजना बिलाइ बे सजना बिलाइ जोंबो जोंनिथिं माने गोबां जायो आरो माने ।
अह अनलाजों सजना बिलाइजों जायो?
नङा नङा अनला ओ अनलाजों नङा । अनलाजों जोङो औवा मेवाइजों जायो । ओमफाय ओ सजना बिलाइजों बै औवा मेवाइजों ओ खारै होनानै संब्ला जोबोद गोथाव जायो जानो मोजां जायो आरो बेबायदि ।
ओम आं बेखौ जाफेराखै मा होनो माबायदि जागोन। एह जा माबायदि मोनजायो जेन'बा
गोथाव जायो ओ ओम माने गो ओ जेबो जाया जेबो सज'नायाथ' खाथो जाया गोखा जायाथ' बेयो औ गो मानि नरमेल जेरै जोङो अनलाजों जाबा मोनजायो बिदिनो मोनजायो आरो । मालाबा मोनोब्ला जानानै नाय जोबोद गोथाव मोनगोन नोङो।
बिनि उनाव जोंहा ओ जेरै बरफ्रा आरो नाफाम।
उम औ औ। औ खोनादों।
उनाव आरो जोङो नाफामखौ जायो नाफामाथ' आरो जोंनि। माने गुबै जाग्रा आदार बा जोंनिनो जों बेखौ गुबुनफोरा बानायनो रोङा बेबायदि बा जाया माने जों बेखौ बर बानायो जायो।
नोंथाङा खोन्थानो हागोन नोंसिनि औ आदब खायदा नोंसिनिथिंहाय। माने जोंनाथिंथ एफाराब बानाया आरोना। नोंसिनाथिं माबायदि बानायो?
औ औ नाफामखौ सोंदों नामा नोंथाङा?
औ जोंनिथिं ओ बानायो गोबांनो मानि दा दैज्लां बोथोराव जोंहा ओ सेन खखा खाखि सानानै मोनोब्ला बैफोर नाखो माने ओ गो थांबोथ जोङो जाजोबनो हाया जाहैबाय नालाय ओमफ्राय बेखौनो जोङो ओ सान्दुङाव फोरनना गोरान ख्लामनानै ओ उनावहाय जोङो देयो आरो मानोना जोङो बिदि नाफाम खालामनानै दोनोब्ला गोबाव सम समसिमहालागै जोङो जाबाय थानो हायो जों बेखौ बेनि बानायनायनि ओ आदबा जाबाय जोङो ओ गि बियावनो ओ बै थास गिदिर मा थास' होनोमोनथाय बे थास'निनो मुंखौ मिन्थिला आं बे थास' गिदिरनि ओ बिफांखौ बे थाराखौ ओ बेखौ होफायो। ओमफ्राय ओ लोगोसे आरो एसे माबा माबि होफायो खोमा आरो खायफाबा खोनायो खायफाया एसे खुमब्राबो होफायो होननाय खोनादों आरो खुमब्रा फिथाइ औ औ बेबायदि होफानानै दिंखि ओ दिखि याव देनानै जोङो मोजाङै औवा हासुं एबा जों प्लास्टिकनि थेमाफ्राव माने बार हाबैजासे मोजां। गोरायै मारिना दोननांगौ आरो। जुदि बेयाव बार हाबोब्ला बेयो गाज्रि जागोन माने जानाय एम्फौबो जानो हागौ नङाबा जानो लागै बोरैबा सेवगोन आरो बेनि थाखाय माने बार हाबै बादि गोरा मारिनानै दोननांगौ अब्लानो बेयो जोङो बेखौ मोनसे बा ओ दानसेबा दानसे खावसेनि उनाव जोङो बेखौ गानो गोहैयो आरो माने मोजां जे माने एसे गोबाव दोनोब्लासो बियो ओ नाफामनि थावनायबो जोङो मोननो हायो आरो लोगो बानायनानै लोगो लोगो जायोब्ला जोङो बेयाव बेयाव नाफामनि थावनाया जेबो थाया थि बेबायदि आरो औ नोंसिनाव माबायदि रोखोमै औ बेखौ जोङो दोनजायो गोबां गोबां द' दान स्नि दानहालागै जोङो बेखौ दोनजायो
होम
जुदि माने खुरिया लासेनो जोङो थोंजोङै बेखौ माने फार्स्टआव गिबियाव जा माने टाइट बार हाबैजासे जोङो बेखौ खाथिदोंमोन मारिैदोंमोन खफा मारिैदोंमोन बेबायदिनो दोनोब्ला जोङो गोबाव सम दोननो हायो बांसिन जुदि बेखौ खनसे खुलिखांनायनि उनाव जोङो बेखौ बांद्राय गोबाव दोननो हाया माने गाज्रि जायो आरो बेबायदिनो नोंथां हेल' हेल' । खोनादोंना? हेल' नोंथांनिया माथोखौ खोनायाखै । हेल' ।